हेल' हेल' नोंथां
हेल
अ नोंथाङा बे मोनानि समाव दा मा हाबा मावगासिनो एबा मा खालामगासिनो
अ नोंथां नोंथाङा मा मा ओंख्रि ओंखाम जाखांखो नोंथां
जोगोनारजों खोनादों नोंथां खोनादों
ओ नोंथाङा मा होनदोमोनलाय?
नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाखो होनदों नोंथां?
जोगोनारजों अमा बेदेरसोमोन
नोंथाङा दासान्दि मा हाबा मावगासिनो नोंथां?
दा सानदि इदिनो गय माबा माबि गायगासिनो दं नोंथां
अ नोंथां
नोंथांमोनालाय मा
खोनायाखै नोंथां
नोंथां नोंस्रा मा ओंख्रि नोंथां?
अ नोंथां जोंनाबो नै ओंख्रियानो गैया नोंथां दालि जहलसो
ए
गैला बिनिफ्राय
उम उम
नोंथांनाव दायो बे मोनानि समाव नोंथाङा जेबो उन्दुथ'वाबा? आरो जेबो अबावबाफोर जेरावबो थांथ'वाबा नोंथांनाव मोनसे आयदानि बागैसो सावरायगोनां दंमोन नोंथांजों
हागोन हागोन नोंथां सावरायनो
आयदायानो जाबाय माने जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हान्था मेला खालामनायनि बागै जों सावराय आं नोंनाव बे बागैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंजों
अ दे नोंथां सावराय
खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ
हागोन नोंथां हागोन सावराय
नोंथाङा बिदिब्ला बे गुबुन दाबसे गुबुन दाबसे जायगासिम हान्था मेला खालामनायनि बागै एसे साव फोरमायना होदो होदो नोंथां दे बिदिब्ला
गुबुन दाबसे गुबुन दाबसे जायगायाव जों थांनो थाखाय माखासे गारि मटरफोरजों थांनाय जायो
नोंथांनिखौ एसे मोजां खोनायाखै नोंथां नोंथांनो एसे नेट नेटवर्कआ प्रब्लेम नामा नोंथां?
हेलौ नोंथां खोनाबाय दा
खोनादों नोंथां
औ मानोना जों गुबुन दा दाबसे जायगानिानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय गारि मटर
बाहेर जायफोर बास
औ
उरा जाहाज बेफोरजों थांनाय जायो नोंथां
अ नोंथां
खोनायाखै नामा नोंथां
खोनादों नोंथां दे नोंथां एसे फोरमायना हो दे
गुबुन दाबसेजों गुबुन दाबसेयाव थांनो थाखाय जोङो जेरै बासफोरजों थांनो हायो
औ नोंथां माने जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव जोङो हान्था मेला खालामनोब्ला गोख्रैयै जों हान्था मेला खालामोबा बेफोरबायदिनो ट्रेन बास बि बिरखं अख्रां जाहाज बेफोरजों माने जोङो हान्था मेला खालामनो हायो आरो दै लामानि हान्था मेलाजोंबो जोङो दैनि जाहाजजोंबो जोङो माने हान्थाेला खालामनो हायो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय
थांनो थाखाय
औ आथिखालनि गोदोनि जुगावथ' जों हान्था मेला खालामनो होनोबा जोङो जिगु जिगु आथिंजोंनो जोङो आथिं आरो बेफोरबायदिनो गरराइ गारिफोरखौल' जों नुनो मोनोमोन गोदोनि जुगाव औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो आथिखालावथ' बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनला नाथाय गोदोनि जुगाव जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानोब्ला जोङो सोरबा एसे गोनां गेदेरफोरा बेफोरबायदिनो गराइ गारिफोरजों थाङोमोन आरो बेफोरबायदिनो गैयै फोरा निखावरिफ्रा बिदिनो आथिंजोंनो जोङो हान्थाेला हान्था मेला खालामनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नोंथां नाथाय आथिालनि आथिखालनि मुगा मुगायाव जोङो बेखौ नुनो मोनला मानोना आथिखालनि मुगाया गोबां आथिखालाव गोबां जोङो जौगानायखौ नुनो मोनबाय जोंनि हादरफोराव गोबां गेदेमा सुबुं उजिबाय बेफोरबायदिनो मोजां मोजां मोजां हान्थिग्रा गारिफोर बेफोरबायदिनो ट्रेन बास बायदि रोखोम बिदिनो बिर
आरो
दैनि दैनिरफोरबायदिनो दैनि दैयाव दैजों थांग्रा जाहाज बेफोरबायदिखौ जोङो दैजों हान्थिग्रा माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैजोंबो हान्थिनो हानाय जोंहा माने राहा लामा ओंखारबाय
उ
औ नोंथां
उ
बेफोरबायदि जों हान्था मेला जों हान्थियोब्ला जोङो माने जोङो गोदोनि बायदिब्लाथ' जोङो जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा गोजान जायगासिम थांनांगौबा जोङो बेफोरबायदिनो गराइ गारिफोरजों थांनांगौबा बिदिनो दस दिनसो दस दिनसो लायोब्ला आरो आइ थाबायनानै जोङो बिस दिनसो लाङोमोन नाथाय दायो जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो बेफोरबायदि हान्था मेला दा आथिखाललिजों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिमाव थांनांगौ जोंङो माने म सानसेयावनो जोङो मोनहैयो हान्था मेला खालामनो थाखाय हान्थिनो थाखाय
दा बेखौ जा
औ नोंथां आथिखालाव गोबां जौगानायनिखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेफोरबायदिनो हान्था मेलायावबो जोङो गोख्रैनो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनांगौ जों गोख्रैनो माने हान्थिनो हायो एबा मोनहैनो हायो
हेल' नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथां हान्थामेलानि राहाया आथिखालाव जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि नोंथां मानोना जोङो सुबुंफ्रा दाबसे जायगायावनो जोङो थाबाय थानो हाया बेनिखायनो जों गुबुन दाबसे जायगाफ्रावबो हान्थिनो गोनां जायो आरो गोदोनि जुगनि बायदिबा जोङो बेफोरबायदियाव गोबां सम लायोमोन नाथाय दाथ' दाबसे जायगायाव दाबसे जायगायाव थांनायाव सानसे बा साननैल' सम लायो बेनिखायनो दानि जुगनि हान्थ मेलाया माने गोदोनिफ्राय गोबां फाराग दङ आरो गोबां साबसिनबो
सोलोंथाय सोलोंनाय सोलायनो हमबाय खोनायाखै नामा नोंथां
खोनादों नोंथां
उम
हेल' नोंथां
औ खोनादों थिगखौनो
औ
आरो गोदोनिफ्राय बांसिन मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनो हमदों
औ नोंथां आरो दा साबसिननिफ्राय आरो साबसिन जाबोगासिनो दं नोंथां मानोना जोङो जोंनि मेगनजोंनो जोङो नुनो मोनबाय नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो जोङो ट्रेनफोरजों हान्थियोबा जोङो दाबसे जायगायाव थांबा जोङो बेफोरबायदिनो गोबाव समसिन लायो आरो जोङो बिरखं अख्रांनि बिरखंजों जों थाङोब्ला जोङो बे ट्रेननिफ्राय जोङो आरो थाबसिनबो मोन जोङो बे जायगायाव जोङो हान्थिनो हायो आरो थाबसिन जोङो मोनहैनो हायो नोंथां
उम उम
दानि मुगायाव माने हान्थिनाय सुबुं माहारिनि थाखाय गोजान हान्थिनाय लामायाबो दा गोबां थाब समावनो जोङो बे ओनसोलफ्राव जायगाफ्राव जोङो बेफोरबायदि दानि मुगानि मोजां मोजां हान्थिग्रा आगजुफोरजों जोङो हान्थिलांनो हायो नोंथां गोख्रैयाव मोनहैनो हायो
सम मथे हायो
औ नोंथां सम मथे जोङो मोनहैनो हायो
नोंथांनि मथेब्ला आ गोदोनि हान्थिनाया साबसिनना ओ आथिखालनि हान्थिनाय हान्थामेलानि आगजुफोरा साबसिन
मानोना गोदोनि दिनाव जायो सम मथे सौहैयामोन दानि दिनाव जों सम मथे थांनो हायो सम मथे सौहैयो
औ नोंथां आथिखालावबो गोबां सुबुंफोरा नाथाय बेफोरबायदि हान्था मेलाफोरजों हान्थिनो हाया मानोना गोबां सुबुंफोरनि आखायावनो माने रां रुफा गैया नोंथां रां रुफा जाय सुबुंफोरा जाय सुबुंफोरा मा बेफोरबायदिनो धोनि रां रुफा गोनां बेफोरो गोबां बेफोरबायदिनो मोजां मोजां हान्थिग्रा फोरजों बिसोर बिसोरो हान्थि लांनानै थाब मोनहैनो हायो नाथाय बेफोरबायदि रां रुफ फा गैयै निखावरि सुबुंफ्रा दासिमबो माने लासैयैसो हान्थिनो हायो मानोना बिसोरनि आखाइफोराव रां रुफाफोरा थोजासे थाया बिनि थाखाय बिसोरो मोजां मोजां हान्थिग्रा आगजुफोरजों बिसोरो हान्थिलांनो हाया दासिमबो माने बे सुबुंफ्रा हान्था मेलानि मोजां हान्था मेलाखौ बिसोरो हान्थिनो हायाखै
बेफोरबायदिनो गोबां सुबुंफोरानो दाबो निखावरिनि निखावरिजों एबा जों भुगिनानै थानाय सुबुंफोरा गोबां दासि मबो माने गोजान गोजान जायगायाव थांनो हास्थायनाय लुबैनायखौ बिसोरो गैयैनि थाखाय हान्थिनो हायाखै नोंथां
उ
खोनाबाय ना नोंथां
खोनादों
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाखै नोंथां
हेलौ नोंथां खोनाबाय दा
खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथां
औ
हान्थिनायनि बागै बिदिबा नोंथाङा फोरमायना होबाय आरो एसेबाव नोंनो नोंथाङा एसे बुंनो हाबावगोन नामा
हागोन नोंथां
दे नोंथां एसे फोरमायना होलाय
मानोना जुदि
हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां खोनादों
खोनादों खोनादोंना खोनादों खोनाबाय नोंथां
औ खोनादों नोंथां
उ
हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां
खोनादों
औ दासो खोनादों नोंथां।
ओ आंना
खोनायाखै नोंथां।
आंना एसे नेट आ प्रब्लेम नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला नेट प्रब्लेमबा जाथ'सिगोन नोंथां दा हराबो गोथौ जाबाय बे हानथा मेलानि बागै बिजिरना होनायनि थाखाय नोंथांनि सायाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ औ दे।
दे नोंथां बिदिब्ला।
औ